खोनादों नोंथां?
औ खोनाबाय‌ ओं
औ औ दे नेै ने दा औ अनसाइद जादोंमोनदां नोंथां। आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोना जाबाय नोंथां आं नोंथांजों आबादनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन। रा मा मा आबाद मावो?
औ औ।
औ नोंथाङा फ्रियै दोङोना नोंथां?
औ दङ।
औ औ दे होमबा नोंथां जों सावरायदिनि जोङो। आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बयबो मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां बर'फ्रा। मैखोमैनो जोङो दायो दैज्लां बोथोराव जों माइ आबादखौनो मावो। नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ माइ आबादा जोंनि थाखाय। गाहाय आरो जों बर'फ्रा साफ्रोमबो जोङो माइ आबादखौ मावनानैनो जोङो जायो आरो। बे सा सानजा ओनसोलाव थानाय बर'फोरा जोङो माइ आबाद। जों लोगोसे आरो गोबां आबादखौ जोङो मावो नङा होमबा नोंथां। जोङो मोननै बोथोराव जोङो बांसिनै आबादखौ जोङो मावो जेरै दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर जों दा दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबादखौनो जों बांसिन मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां जोंनि बे
औ
नि जि जौखोन्दो बर'फ आबादारिजों जोंनिया बिनि गेजेराव जेरावनो जोङो माइखौ बोरै गायो होननानै बुङोब्ला नों गिबियावनो जो माइखौ ओ माइखौ सोमग्रोनानै लानांगौ नङा होमबा बिदिनो नै साननै बा सानथाम जोङो माइखौ सोमनायनि उनाव जोङो बेखौ फिन बोखांफिननानै जेब्ला गाजा खिलियो अब्ला जों बेखौ खोथिया हिसाबै फोनाय जायो आरो नोंथां आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो जोङो ट्रेक्टरजोंसो बांसिन एवनानै गायनाय जायो नोंथां जोङो दायो मोसौजों जों बाला हालेवनायखौ जोंनि ओनसोलाव बारा नुबांलिया गोदो जोङो गोबां मोसौजोंसो जोङो हालेवोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो ट्रेक्टरजों बांसिन एवो आरो जोंनि ओनसोलाव नोंथांा
ओम
अब्ला जों दिनै माइ आबादनि गेजेरजों जोङो गोबां आबादखौ गायो जोङो जेरै रन्जित बसमति बिदिनो जोङो लोगोसे जोङो माइब्रा जोसा बेफोरखौबो जों बर'फोरा गायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय
औ
आरो बिदिनो जोंनि ओनसोलाव हाजों गोरोबफ्लेनाय जेरै रनजित बाहादुरा जोंनि थाखाय जोबोर मोजां बियो जोंनि हा ओनसोलाव बांसिन जायो आरो नोंथां जेरै आबाद आबादाव जेरै गोबां फसल मोननो हायो आरो रनजित आरो बाहादुरखौ फैयोब्ला औ आरो बेनि जोङो गोबां फसल मोननानै जोङो बेखौ बोसोरसेनि नि थाखाय जों बर'फोरा दोनथुमनानै लायो आरो मानोना बोसोर बोसोर बोस जोङो बोसोराव खनसे ए खायसे एसे जायगायाव मावो माइ आबादखौ नोंथां जोंनि जेबा मेसें बोथोराव जों माइ आबादखौ मावनो हाया जोंनि ओनसोलाव नांगौ रोखोम उनि दै मोना बेनि थाखाय जोङो मेसें बोथोराव जोङो माइ आबादखौ मावनो हाया आरो नोंथां जोङो दैज्लाङावसो जोङो बांसिन मावनाय जायो औ नोंथांमोननि ओनसोल आथिखालावहाय नोंथां माइ आादफोरखौ आथिखालाव बोरैहाय मावो आरो म जों बांसिन एवनानै गायो नोंथां
ओरैनोथ' माइ आबाद होनोबा नंगौ नोंथाङानो जेरोखम बुंलांबाय
औ
माइ आबादा माने जोंनि आबादफोरनि गेजेराव बेखौनो गाहाय होननांगोन दा माइ आबाद गायनो थाखाय नोंसिनिथिं जेरैबायदि जेनेबा खोथिया फैयो बेबायदिनो जोंनिजोंबो सिगाङाव जेनेबा खोथियाफोरखौ बा माइज्लिफोरखौ बासिनानै दोनखानाय जायो मानिे गोग्गो माइज्लिफोरखौहाय बा मोनसेल' जातनि माइज्लि फिख्रिखौ आलादा बासिनानै दोनखानाय जायो ओरैनोथ' खोथिया फोनायाव नोंथाङा बुंबाय जेरैबायदि जेनेबा एसे सोमनानै एसे गाजा बेरहां जायोब्ला बेखौ बोख थांनानै सरद होनानै ओ दुब्लि बा फोथार बारियावहाय फोनाय जायो।
औ।
थिग बेबायदिनो जोंनियावबो फोनाय जायो नाथाय मानि सिगां समफोरावहाय जोंनियावहाय गोरानहै फोनाय हुदा दंमोन। जेनेबा जेराव जों खोथिया फोगोन बेखौ जों साफायै एवग्लिनानै लाबाय।
मोसौजों एवनायानो जालिया मानो होमबा मोसौ फिनायाबो खम जाबाय जायगाफोरनिबो एसे आंखाल नुजाथिबाय आरो आथिखालाव जे ट्रेक्टर आरिफ्रा गोबां जाबाय बेनिखायनो माने ट्रेक्टरफोरजों हालौहोनाय आरिनायजोंनो जों माइ आबादखौ बांसिन मावनाय नुनो मोनो बेबायदिनो जों खोथ थियाखौहाय सिगांहै खोथिया फोगोन जायगाखौ हालौग्लिनानै लानाय जायो बिनि उनावहाय जों बास सिनानै दोनखानाय माइज्लिखौ नङाबा बाजारफोरनि फ्राय लाबोनाय माइज्लिफोरखौ जोङो बे खोथिया फोगोन जायगा खोथिया थिलियाव खोथियाखौहाय माइज्लिखौ जेनेबा बेगरफोरखौ फोनानै
औ।
हासिनिजों हायनानै माने गोरानहैनो फोनाय जायो आरोखि। हा ओमफ्राय हासिनिजों गायनानै हा सिङाव एसे हाबसोनाय बायदि खालामनानै होयो।
नंगौ नोंथां।
उम बेबायदिनो ओरै जेब्लानाखि खोथिया एसे जौवो बा नैजिबा थामजि सानसो जायोबा एसे जौवो बा जौवो अब्ला जोंनियावहाय मानि बे माइ गायगोन जायगानि जेनेबा हाया माबायदि बेखौ नायनानै जेनेबा दैफोरनि जेनेबा आं आंखाल बा दै बांद्राय बेफोरखौ नायनानै माने जोंनियावहाय ओरैनो खोथियायैनो रेवसियाबो गायनाय जायो बा गाय गुबै गायनाय जायो। आर खायफाया मा खासिया गाय-गायनानै दोनो आरोखि
नंगौ।
बे खासिया गायनायथ' नोंथाङाबो मिथिगौ जानो हागौ। जेनेबा जोङो खोथियाफोरखौ फुनानै लाग्रोबाय आरो जेराव जों खो-खासियाखौ गायगोन बे हाखौहाय जोङो हाब्रु ग्ले ग्ले खालामनानै लाबाय बेनिफ्राय जोङो बे खोथियाखौहाय माने गुबुं-गुबुंहै एसे बुरजा-बुरजा होनानै ओ गायनानै दोनथ'नाय जाहैबाय आरो बेखौहाय ओमफ्राय जेब्लानाखि बे खासियाया जोंनिया सोमखांबोयो एबा मोजाङै रोदा सुयो होमबा जोङो बेखौहाय फुफिननानै जे दुब्लि बारिफ्रावहाय जोंनि मानि हाफोरा गायजानाय बायदि एवग्लि जानानै दोनखानाय जायोबाथाय गायजानाय जाबाथाय जों बेखौनो फुफिननानै गायफिननाय जायो आरोखि जोंनियावहाय
औ औ
ओरैनो नोंथांमोननियाव बिदिनो खास सिया गायनाय आरिनाया आथिखालावहाय माबायदि जेनेबा गायोना गायला ओरैनो गायो नामा
ओरैनो नोंथां जोंनि ओनसोलाव बिदि खाथिया गायनाया जोंनि ओनसोलाव गैला आरो जोंनि ओनसोलाव आथि आथिखालाव जोङो गायनाय फुनाया मानसिया आंखाल जालांबायना औ बेफोरनि फोरनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव आथिखालि आस्रा फैयो आरो जोंनि ओनसोलावहाय नोंथां
उम उम
बे आस्रा फोनायखौ मिथिगोन ना नोंथाङा
आङो आस्रा फोनायखौहाय मिथिया मिथिनाया ओमफ्राय नुफेराखैबो नों थाङा एसे आंनो
औ हागोन नोंथां जेरै आस्रा फैयोबोब्ला जोङो खमैनो बिगासे हायाव ओ थाम किल' बा थाम दसमिक बा किल'ग्राम नांगौ आरो बिगासे हायाव नों बेखौ खोथियाखौ जेरै फैयो बिदिनो जों सोमना लायो जेरै साननैबा सानथाम सोमना लायो बेनिफ्राय गाजा ओंखारनायाव गाजा ओंखारनायनि उनाव जोङो बे एवग्लिनानै होनानै दुब्लियाव जोङो बेखौ गायो आरो नोंथां ओ माने गायो माने जों फोनानै होयो आरो खोथियाखौ जेरैबायसा फैयो नाथाय खोथिया फोनाय खमजों फोआ नोंथां बेखौ जोङो एसे गेसें फोयो आरो मानोना माइ गायनायाव जेरै बायसा जों गेसें माइखौ गायो थिग बिदिनो जों खोथियाखौ माबानि माइखौबो बिदि फोनानै लायो आरो नोंथां अब्ला जोङो ओ बिनि फसलाबो जोङो माइ गायनायाव जेरै बासा फसल मोनो थिग बिदिनो एखे फसलखौनो मोनो होननानै जोंनि ओनसोलावहाय आरो बिदिनो फोनानै गायो आरो नोंथां माने जोंनि ओनसोलावहाय आथिखालाव जोङो गायनाय फुनाय मानसि बिराद आंखाल रखम जाबाय आरो मानोना जोंनि खाथि ओनसोलाव बागान दङ सापात बागान जायखौ जोङो टि गार्डेन होनना बुङो बेफोराव गोबां माने माने गामि ओनसोलनि जाय हाजिरा खामला मावग्रा बिथांमोनहा बेयाव माने ओ खाहैयो आरो बेनि थाखाय जोङो मानसिनि आंखाल जाबाय आरो दिनैनि दिनावथ' जोंनियाव ज' ज' जाजाय बिदिनो सावरि बादालि जानायाबो गैला नालाय जोंनिया बेयो जायनि थाखाय जोङो गायनाय फुनायाव उसुबिदा जायो आरो हारसिं मानसिफोरा बेफोरनि थाखाय जोङो आस्रा माइखौ फैयो आरो आस्रा माइखौ फैयोब्ला जोङो एखे रोखोमनि जों फसल मोननो हायो बारासिनसो मोनो होननानै जोङो फोथायो ओ जोंनिबो न'खराव जोङो दिनै ओ बिदिनो बाजि माने जिबा बिगा बा नैजि बिगाखौ जोङो फोदोसो आरो मानोना जोङो फोनाया जोंनि थाखाय ओनसोल आथिखोलाव माने गासैबो दानि आथिखालाव फोजोबनायखौसो जों बारा नुयो आरो
उम उम
जोङो गायनायाव जेनेखा फसल मोनो जोङो ना फोनायावबो एखे फसलखौनो मोनो आरो नोंथां जायनि थाखाय दिनै आबादारिफोरा गायनायनि फुनायनि खरसायाबो एसे खमायो आरो नोंथां माने गायनायनि खरसाया गैला फुनायनि खरसाया गैला नोंहा बेखना राङा सेभ जायो आरो ओ बिदि खालामब्ला आरो नोंथां बिनि उनाव नोङोथो जुदि हाग्रा ओरि जायोबोब्ला नोंथाङा बेखौ हाग्रा थैनायनि मुलि होनानै लानो हायो अब्लानो बियो हाग्राया हाग्राया थैगोन नाथाय माइया थैया आरो नोंथां बिदि खालामनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव नोंथां औ।
ओरैनो आस्रा फोनो थाखाय जेनेबा हाफोरखौ माबायदि सार्च खालामनानै लानांगोन बे जेनेबा दैफोरा माबायदि जानाङा
औ नंगौ नोंथाङा थारखौनो सोंदों जोङो आस्रा फोनायाव जोङो गिबियावनो जोङो दैया एफाग्राब जोंहा दैया थानाङा दुब्लियाव खोथिया फोनायाव जे जोङो हाब्रुखौ जोङो दै लाव लाव थाया थिग बिदिनो एसे फोरानदब थानांगौ आरो बिनि उनाव नोङो माइया जुदि एसे जौबोयोब्ला नोंथां। दा बेखौ नोङो एसे दै सोनानै होनानै लानो हायो आरो नोंथां। माइया जेब्ला जौबो अब्ला नोंथाङा एसे दै सोना होनांगोन आरो नों बे दुब्लियाव अब्ला बिथां बेफोरो हारसिंनो ग्रथ जानानै देरबोगोन अब्ला जोङो नांगौ रोखोमनि बियो देरलांगोन आरो गावनो हारसिंनो बिनिफ्राय जोङो माइ गायनायाव जेसेबां दिन नांगौ जेनेबा गुजि दिन जोंना थाम दान नांगौ जायो माइ मोननो थाखाय नङा होमबा बेखौनोहाबो ए खालामनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव नोंथां आथिखालाव अब्ला नोंथाङा जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौननो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां।
औ दे दे दे।
औ गोजोन्नाय थाबाय नोंथां सि
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय दे।